दोंना।
औ खोनादों नोंथां।
अ आङो नोंथांनिसिम कल खालामनायनि जाहोना जोंनि बर'फोरनि फोरबोनि सायाव एसे सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन। नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ। अ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां हागोन नोंथां।
औ।
र' नोंथां ए से आंनाव नेतनि प्रब्लेम जाबाय दङ।
औ नोंथां।
नोंथां।
औ।
जोङो ओ बर' फोरनि फोरबो होननानै बुङोब्लाथ' जों माखासे मिथिगौ नङा होमब्ला।
औ नंगौ नोंथां।
जोंना फोरबो होननानै बुङोब्ला बैसागु दङ।
औ नंगौ नोंथां।
फोरा। गासै उन्दै गेदेर। जयै। गोदान बैसागोखौ माने बैसाग दाननि से खालारखौ बरायो
नंगौ नोंथां।
बे औ बे बैसागु। बेनि अनगायैबो दङ जोंना मागो मागो दमासि। सि बेबो मोनसे बे बर'फोरनि एंगारनो हायै फोरबो।
नंगौ नोंथां।
थामथियावनो दङ जोंना नेेवोन होनाय। ओंखाम गोरलै जानाय। खौनो जोंना बर'फोरा नेवन होनाय बुङो बियो मोनसे धोरोमारि फोरबो जोंनि बर'फोरनि। दा बे बर' फोरनि जि ओ धोरोमारि फोरबो नेेवन होनाय। बे नेेवन होनायनि नेवन होनायनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
नंगौ नोंथां जोंनाथ' बर' हारियाव गोबां फोरबो दङ बेनि गेजेराव नेेवन होनायाबो मोनसे बर'फोरनि आंगो एबा गनायजाथाव फोरबो हिसाबै जोङो सानना लानाय जायो।
नंगौ नोंथां
औ जोंना नेेवन होनाय बुङोब्ला गुबैयै बर' रावाव जोंना सरासनस्रायै बाहायजानाय ओंखाम गोरलै जानाय बेखौनो जोंना नेवन होनाय होननानै बुंनाय जायो।
औ नोंथां नं
औ बिदिनो जोंना गोबां जेनेबा गोबां रोखोमनि माइ गायनाय जायो जेनेबा जोसा माइब्रा ओ बेजों लोगोसे रनजित बंगबन्धु बिदिनो बायदिसिना माइखौ जोंना गायनाय जायो। बे औ बेनि गेज जेराव जोंहा हाय ओ जाथोसे माइखौ गायो जेरै ओ जोङो नेवन होनोनायनि थाखाय एबा जोंनि नांगौनि थाखायबो जोङो बे माइखौ गायनाय जायो जेरै औ बेखौ जोंहाहाय गिबि खेब ओंखारनाय समाव
औ नोंथां
औ बेखौ जोंहा फुजा महरै एबा बावथाय महरै जोंना बावनांगौ बेनि सिगांहाय जोंहा माइरं गोरलैखौ ओ जानाय जाया एबा मोनजानाय जाया होननानै जोङो जोंनि बर' माहारिनि समाजाव जोङो बेखौ सानना लानाय जायो
नोंगौ नोंथां नंगौ
बेनि थाखायनो जोङो बे माइरं गोरलैखौ जानो थाखाय जोङो बे नेवन होनाय एबा जोंनि माइरं गोरलै जानाय फुजाखौ जोङो होग्रोनानैसो जोङो बेनि उनावहाय जोङो माइरं ओ माइरं गोरलैखौ जोङो मोनजायो होन बे बेनिखायनो जों बे फुजाखौ होनाय जायो नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
नंगौ नोंथां नोंथाङा जोंनि बर' फोर-फोरबोनि बागै एसे सुंद'यै फोरमायना होलांदो नोंथाङा
औ नोंथां नोंगौ जोंनि बर'फोरा गुबैयैनो गोबां रोखोमनि फोरबोफोर फालियो जाय फोरबोफोरा माने जोंनि बर' माहारिनि मोनसे एंगारनो हायै मैखोम बाहागो लायो बैफोर फोरबोफोरा जोंनि बर' हा रि फोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे दानिल' नङा माने गोदो गोद दायनिफ्रायनो सोलिबोनाय फोरबो जेरै जोंनिया बैसागु बे बैसागुआबो धोरोमजों लोब्बा गोनां फोरबो होननानैबो बुंजायो आरो बेखौ जोङो रंजा बाजानिबो फोरबो होननानै बुंजायो।
औ नंगौ।
रंजा बाजानि फोरबो होननानै बुङोब्ला जोङो बैसागुआव जोङो जोंनि बर'नि माखासे दामग्रा आगजु लानानै जोङो मोसानाय रंजानाय खालामो नालाय बेखौ जोङो रंजा बाजानिबो फोरबो होननानै बुं जायो बै
औ नंगौ नोंथां।
जोंनि गासै गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' जोंनि बर'फोरनि खाम सिफुं सेरजा जथा थरखा दामनायाव जोंनि मोदोम देहाया थाथिरनो हाया माने जोङो खामनि सोदोब खोनोब्ला मोसानो मोसानो रंजानो रंजानो लुबैयो आरो ओंखायनो जोङो बैसागुखौ बर'फोरनि रंजा बाजानि फोरबो होननानैबो बुंजायो। आरो जोङो धोरोमारि फोरबो होननानै बुङोब्ला जोङो बैसागुआव बैसागुनि ओ सेथि खालारावबो जोङो जोंनि बर' हारिनि माखासे सुबुं फोरा बैसाग दाननि से खालाराव बा बैसाग दान मोनसेयावनो माखासे जोंनिया बर'फोरा ओ बाथौ गोदान दुमनाय जायो आरो आरो बेयाव बाथौ दुमनायाव ओ सिजौ होनना गायसननाय जायो खायफाया ओ बाथौ दंखायोब्लाबो सिजौआ जुदि ओ सिजौआ माने नोंथां गेदेरद्राय जायोब्ला बेखौ जोंना बोरायखौ गारनानै गोदानै गायसननाय जायो आरो दा जोंना बे जोंनि बर'नि जिहेथु जों बर' हारिजों सिबिजाग्रा सिजौ बे सिजौआ माने आसाम सोरखारजों गनाय माने जाद्रायथ'वाखै जाहां जाहां जानानै दङ माब्ला गनायथि मोनथारगोन बेखौ आं मिन्थिथ'वा नाथाय सानसेब्लाबो जोंनि बे सिजौआ जोंनि आसाम सरखारजों गनायजागोन होननानै सानो ओंखायनो जोङो बैसागुखौ धोरोमारि फोरबोबो होननानै बुंजायो नोंथां। बिनि अनगायैबो जोंना दङ मागो दमासि मागो दमासियाव जोङो माखासे फिथा सौराय एन्थाव लारु बेफोरबायदि जायो। बै फिथा सौराय एन्थाव लारुफोरखौ माबायदिहाय जोंनि बर' आइजोफोरा बानायो नोंथाङा बे फिथा सौराय एन्थाव लारुनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। जोंनाथ' मागो मागोआबो मोनसे बर'नि एंगारजा हायै मोनसे फोरबो हिसाबै फालियो नालाय नोंथां। जोङो बे जों बे समाव फिथा फिथा लारु बायदिसिना जायो मानो होननानै नानै बुङोब्ला जोंना बे समाव माइ आबाद बायदिसिना आबादानो जोंना ओ हाजानानै न'आव लाबोजानानै बे बे समाव जोंहा जेनिबो आंखाल गैयै जायो। बेनिखायनो जोङो बे फोरबोखौ जानाय लोंनायनि फोरबो हि हिसाबै जोङो सानना लानाय जायो। बिदिनो जोङो ओ गोदो बांसिन बर' आइजो एबा बर' न'खराव जोङो दिंखि एबा उवालाव जोङो माइखौ सौनानै बेदिनो जोङो औ। माइरंखौ सोमना दोननानै आरो बे माइरंखौनो जोंङो दिंखि एबा उहालाव जोंङो देनायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय जोंङो समजों लोगोसे दानि समजों लोगोसे मुगायाबो सोलायनायजों लोगोसे जोंहा खम समनि गेजेरावनो दा गोबां सुबुं सुबुङानो जोंना मेसिं बायदिसिना आरियाव ओ फिथा बायदिखौ गुन्दै खालामनो हमसै बे बेफोरबायदि बिदिनो जोंहा फिथाखौ गुन्दै खालाम खांनानै ओ हर हाव हाय जोंहा गोबां रोखोमनि फिथाखौ जोंना बर' आइजोफोरा बानायो जेरै जोंना फिथानि गेजेरावनो जोंहा थावनि फिथा एबा जोंहा मोखौ थाफ्लि फिथा एबा बायदि रोखोमनि फिथाखौ जोंहा बर जोंनि बर' आइजोफोरा जोंखौ बानायनानै जाहोयो। बिदिनो जोंहा औ बिदिनो जोंहा फिथा होनोब्लाथाय जोंहा दा न'आव जानाय एबा बिदि गाव जानायनि थाखायल' बानाया जोंहा दा गोबां बर' आइजोआनो बे फिथाखौ लानानैनो गोबां बेफार फालांगि खालामनानै गला बायदिसिना होनानै जोंना गोबां रांखावरियाव हेफाजाब न'खरखौ बा गावनि जिउखौ गोबां हेफाजाब होबोनो हादों नोंथां
औ नोंथां नोंथां ओ जोंना समा जाबाय जोङो दिनैनि रायज्लायनाय - खौ बेखिनियावनो दोन्थनोसै नोंथां नोंथाङा आंनो ओ बेखिनिखौ सम होनायनि थाखाय दों बिथांनिसिम गोजोननाय जाबाय नोंथां
औ नोंथां गोजोननाय जासिगोन।